हेलौ
औ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों ओं।
औ ओ बिदिब्ला जोङो दायो टपिकखौ माइरंनि बाहायनायनि सायाव ओ सावरायनि
औ जागोन दे
औ ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा-मा मिथियो एसे बुंग्रोदो दे
अह नोंथां माइरंखौथ' जोङो गोबां खामानियावनो बाहायो जेरै जोङो ओ माइरंखौ अन गुन्दै देनाय अनला खारै संनायाव बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो फिथा बायदिसिना फिथा सावनायाव बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माइरंखौ फुजा होनायावबो बाहायो
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ हाबायावबो बाहायो आरो
औ
औ
नंगौ ओ औ आंनि बायदिब्लाबो बिदिनो जेनेबा माइरंखौ ओ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बिदिनो ओंखाम जानायनिफ्राय लानानै माने मानसियानो जों माने जों सुबुंफोरा थांनानै थानायाव माइरं गैयाब्लानो आद्रा होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जायाबायदि आं मोनो जेनेबा जोंनि हारिया ओ ओंखामखौनो जोंनि मानसिफोरा माने बांसिनानो ओंखामखौनो जानानै थांनानै थायो नालाय
औ आसामनि मानसिफोराथ' ओंखामखौनो जायो बांसिनै
औ नंगौ ओ बिनिखायनो माने माइरंआ जोंनि जिउआव नांथारगौ मोनसे मुवा आरो ओ बिदिनो माइरंखौ जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां खामानिफ्राव बाहायनो बाहायनायखौ नुयो बिदिनो ओ फुजाफोरनिफ्राय लानानै ओंखाम जानाय फिथा जानाय ओंख्रि ख्रि जानाय आरो गोबां रोखोमै माने बाहायनायखौ नुयो आरो
औ नोंथांनि बादिब्ला जोंनि बर'फोराथ' गोबां फिथा सावो बै फिथाफोरनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ जेनेबा जोंनिया माइरङाथ' ओ माथा माइ माथा माइरं आरो माइब्रा माइरं बिदि दङ नालाय ओ माइब्रा माइरं खौहाय बांसिनै मागो बैसागोफ्राव फिथा जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो माथा खौबो माने ओ फिथा लावदुम सावनाय बायदिसिना बिदियाव जानाय जायो आरो नाथाय ओ माथा माइरंआव जेरै बै रनजित माइरं आयजं माइरंफोराव बांद्राय आ था थाया नालाय बिनिखायनो बियो ओ देयोब्लाबो माने बांद्राय सिथाब लायिखाय माने थावनि फिथा बा एन्थाब फिथा सावनायफोराव ने बेखौ बाहायनाय जाया आरो
औ
बेजों लोगोसेनो फिथानि अनगायैबो माने अनला ओंख्रि जानाय बा नारजिफोरजों ओ माइरं एंखुरखौ होनानै संनाय बेफोरबायदि माने गोबां ओंख्रि फोरबो जानाय जायो आरो माइरंखौ
औ ओ नों नथाङाथ ओ अनलानि सोमोन्दै मिथिगोन बिदिब्ला जोंनि बरफोराथ हाथासुनि बायदिफोराव अनला ओंख्रि बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो अनलाखौ ओंखाम गोरलै जानाय बुङो ना बेयावबो जों बाहायो आरो न'आवबोथ' जों अनला खारैबा जोंनि बर'फोरा अनला खारदैखोनो संनानै जायो बायदिसिना मैगं ज जेरै ओ जोङोम थाइगिर फिथाइजोंबो जायो बिनिफ्राय औवा मेवाइ बायदिसिना लाइ बिलाइफोरजों जोङो मुला बिलाइ फोरजों जोङो अनला ओंख्रि जायो आरो ओ नोंथ थाङा बे बर'फोरा अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ ओ संनायाथ' आङो सिगाङाव बांद्राय बिदि सङाखै खेबनै खेबथामसो जाबाय आरो स संनाया अब्लाबो आङो माने जा रोङो आं बेखौनो बुंनोसै आरो
औ
अनला देनोब्ला जोङो न'आवहाय सिगाङावनो दानिया दानि सुबुंफोराथ' माने गोदोनि बायदि दिंखि बा उवाल बेफोरबायदियाव स खौनाय जालिया आरो माबाखौ ओ देनाय जालिया अनखौ ओम मिक्सारफोरावसो देनानै माने संनाय जायो आरो खिन्थु गोदोनिस समाव जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा दिंखियाव बा उवालाव माइरंखौ दे देनानै लायोमोन आरो ओमफाय खायसे खायसेया बे माइरं देनाय समावनो ओ सामब्राम गुफुर ओनिफ्राय बानलु खायसेया होफाखायो आर रो इसे ओ बिदि होयोब्ला माने देनाय समावनो माने मिक्स जाजोबनानै माने संनाय समाव मोजां जायो होननानै बुङो आरो जोंनि आइमोना बुंनाय खौ आङो खोनादों आरो बिदिनो माइरंखौ देनानै ओ सो फासतावनो सोमनानै लाबाय सोम सोमनानै लानानै उनावहाय माइरंखौ मोजाङै सुनानै देसिगोन देखांनायनि उनाव ओम अनलाखौ सङोब्ला हमनानै ला बेदरफोरजों संबा अमा बेदर फोरजों संब्ला अमा बेदर खो एवग्रोनानै ओ थिखोनानै दोनो ओ थिखोना दोनखांनायनि उनाव ओ दैखौ ग्ल'ब ग्ल'ब फुदुंनानै अनला गुन्दैखौ माने ओ मोजाङै होनानै होयो आरो माने खोनसेनो जब्ब' बेफोरबायदि होआ आरो होयोब्ला माने अनलाया गथा गथा गथा जायो बिदि होननानै माने मोजाङै इदि सारैस सारै होनानै ओ मो संसिगोन संनायनि उनाव ओ संखां दै गुदुङाव होनानै उनावहाय खारैखौ होसिगोन खारै होखांनायनि उनाव ओ जिखुनु जाया माने मा होदेर संनो गोसोबा बेदर बा बेदरखौ होसिगोन बा माबा मोनसे सङोब्ला बेखौ होसिगोन होनानै माने संनाय जायो आरो बेफोरबायदि
औ नोंथां ओ खायस से खायसेखौ आं अनला ओंख्रि संनायाव ओरैबायदि बाहायनाय नुदों माने सामब्राम गुफुरबो बाहायनाय नुदों आरो ओमफ्राय बानलुबो बाहायनाय नुदों नोंथाङा माने बानलु आरो सामब्रामनि सोमोन्दै बुङाखै न ओ नोंथांनि न'खराव बेबादि बानलु आरो सामब्राम गुफुर होयो ना होआ।
ओ जोंनिया होयो माने ओ जोंनि आइया माने बांसिनै बै बे आं दहाय जेरै बुंलांदोंमोन देनाय समावहाय होफायो होननानै ओ। माने बिदि अन गुन्दै समाव उन अन गुन्दै देनाय समाव बे बानलु आरो सामब्राम गुफुर। खौ होयोब्लाथाय माने जोंनि आइया ओंख्रि संनायावहाय ओ होआ आरो ना खिन्थु बेदरफोरखौ बेदरफोरजों सङोबा बेदरफोरखौ एवग्रोनानै लायोब्ला माने बै बेदरावनो संख्रि बानलु माने जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखौ माने बे बेदरावनो सिगां होग्रोनानै माब बाद संनाय जायो आरो
अ नोंथां जोंहाथ' बर'फोरनिया मोनसे। ओ माबा दंमोन ना नेमखान्थि दंमोन ना बे अन ओ हाबायाव जिहेतु जोंना। अ अनला ओंख्रि सङो बेवहाय अनला ओंख्रियाव हालदै होनो मोना होननानै बुङो बेव बेवहाय मानि थाखाय हालदै होनो मोना बेनिखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बेनि सोमोन्दैथ' आङो ओ आंनि मिथिनायखौ आङो बुंसिगोन जेनेबा। ओ मानो मोना बेखौ आङो ओ थोंजोङै मिथिया। खिन्थु आङो आंनि साननाय बायदि आं बुंगोन आरो जेनेब्ला। अनला ओंख्रियावहाय हालदै होनो मोना होननानै बुङोब्ला। जोंनिया ओरैनो नरमेलि ओ न'आव सङोब्लाबो माने। ओ खायसेखौ होनायखौ नुवा जेनेबा। खारैजों आरो हालदैजों होयोबा मोनसे रियेक्सन जायो होननानै जेनेबा जों। साइन्स फरायबा मोनो नालाय ओ बेनिखायनो माने आंनि बायदिब्ला आरो बे मोननै। खौ दाजाबनानै माने होयोब्ला माने देहानि थाखाय ओ मोज मोजां नङाबा माबा मोनसे खहा खालामो नामा साननानै माने। गोदोनि आबै आबौमोना माने सुबुं फोथायनाय बेखौ लाबोनानै माने दा दासिमबो बेखौनो बुङो बायदि आं माने आंनि साननाया आं बिदि आरो ओ नोंथाङा नोंथांनि साननायखौ बुंजागोन।
औ आंबो बेनि सोमोन्दै मिथिया नोंथां नाथाय आङो। खोनादोंमोन आरो बर'फोरा बे अनला ओंख्रियाव हालदै होनो मोना। बा हालदै होआ लाबासिनो सङो होननानै। आरो आं दिनैसिमबो होनाय नुवाखै औ।
नुवाखै ओ नोंगौ आंनि बायदिब्ला माने आं बेखौनो सानो आरो माने जेरै जोङो उन्दैनिफ्रायनो साइन्स। फरायनायाव मोनबोदों जे माने। ओ खारैजों आरो हालदैजों होयोब्ला माने माबा मोनसे रियेकसन जायो बेफोरबायदि। ओ होआ नामा औ।
औ जानोबो हागौ।
औ बेनि अनगायै ओ नोंथाङा आरो माइरंनि जेनेबा मा मा बाहायनाय बे। खौ मिथियो।
ओ नोंथां माइरंखौथ' जोङो गोबां खामानियावनो बाहायो ओंखाम संनाय बुंखांबाय आं दहायनो। फिथा सावनायावबो। बेनि अनगायैबो जोङो ओं ओ खिसारि संनाय माइरंखौ अ बेनि अनगायैबो जोङो बिरयानिबो संनानै। जायो ओ फ्राइद राइसबो जों संनानै जायो नङा होमबा। बेबोथ' गोबां फास्पुडफोराव गोबां बेफोर मुंदां खा आरो बांसिनै बांसिन मानसिफोरानो आथिखालाव फास्ट फुडाव बेफोरखौ बाहायो आरो।
औ।
औ बेनि अनगायैबो जोङो पायाव सङो ना बे पायाव संनायावबो जों बाहायो आरो।
औ। नोंगौ माने। माइरंखौ जोङो जेनेबा गोबां खामानियावनो बाहायनाय जाखायो आरो जोंनिया ओ ओरैनोथ' ओंखामानो जोंना मेनखा नालाय ओंखाम आरो माइरङाबो गोबां रोखोमनि थायो आथिखालाव ओ गुबुन गुबुन माइनिफ्राय गुबुन गुबुन माइरं ओ सोमजियो आथिखालाव
औ
मोनो माइरं मा होनो बेखौ माइरं गोसोमबो ओंखारबाय आजिखालि माने सिगां
औ
ओ बेफोरखौ नुवाखैमोन आरो आङो नुफेराखैमोन माइरं गोसोमफोरखौ। खिनथु दायो माने माइरं गोसोमफोर खौ माने देहानि थाखाय मोजां बै बिदि होननानै माने गोबां दाम गोसायाव फाननाय बेफोरखौ नुयो आरो
औ।
ओ ओमफ्राय आरो माइर औ।
नोंथाङा माब्लाबाफोर बे माइरं गोसोम दे बुंदों ना बेखौ खौ मोनजाफेरबाय नामा नोंथाङा?
औ ओ जाफेरबाय जाफेरनायालाय माने आङो माइरं गोसोमखौ एस से माइब्रा बायदि मोनो माने माइब्रा माइरङाव जेरै आथा थायो ना बेबायदि माइरं गोसोमावबो एसे आथा थायो आरो
औ।
बे माइरं गोसोमजों माने माबाबो जेरै जोङो माथा माइरंजोंथ' एनथाबफोरखौ एवजायाना। एन्थाबफोरखौ सावजाया खिन्थु बै मा माइरं गोस सोमजों एन्थाबफोरखौबो एवनो हायो आरो माने आथा दङ' बे माइरंआव ओ जोङो ओंखाम न'आव जानो थाखाय ओंखाम संनाय बायदि सङोब्लाबो माने बे माइरङा आथा आथा जायो आरो जों न'आव जानो ओंखाम संनाय बायदि बांद्राय जाया। जों माइब्रा माइब्रानि ओंखाम जानाया बिदि टाइपनि जायो आरो इसे।
औ।
औ।
नोंथां जोंनियाथ' औ औ दे बेदिब्ला।
खौ बेयावनो फोजोबनोसै बेदिब्ला औ।